औ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहामलायनाय जासिहरना थाबाय नोंथां
औ नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि बिब्दिनो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ
नोंथां आंथ' दा ओरैनो सिरायना दङ नोंथां
औ बिदिब्ला आं नोंथां नोंथांनि सायाव नोंथांमोननि गामियाव फोरबोफोरखौ माबोरै खुंनाय जायो बेफोरनि सायाव एबा एबा बेफोरनि सोमोन्दैनि सायाव एसे मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोना नोंथां
औ थारैनो हागोन बे बिदिनो नोंथां जोङो फोरबोनि बागै फोरबोनि बागै बुङोब्ला नोंथां जोंनि ओनसोलाव बिब्दिनो बुंनो थाङोब्ला औ बिब्दिनो जों बुं जेरैहाय जोङो मागो दमासि फोरबोखौ नाय जायो नोंथां आरो बिब्दिनो बैसागु फोरबो खुंनाय जायो नोंथां बिब्दिनो आरो नोंथां बिबदिनो लामा दानसाय खुंद्राय नोंथां औ बिब्दिनो काति फोरबोबो खुंनाय जायो नोंथां
औ सैथो
औ बिदिनो आमथि सुवान आथि आमथिसुवाबो खुनाय जायो नोंथां
औ थि
आरो सेमा फुजाबो बुंनाय जायो नोंथां सेमा फोरबो
औ खोनादों
औ नोंथां नोंथाङा मानि सायाव बुंनांगौ बे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
नोंथाङा एसे गिबिनिफ्राय बुंदों नोंथां मानोना बेयो मागो फोरबोनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो नोंथां जिखिनि हायो जितु सुंथाबैब्लाबो एसे जिखिनि गोलावै हायोब्लाबो गोलावै फोरमायदो एबा गुसुङै हायोब्ला गुसुङैब्लाबो फोरमायनानै होदो नोंथां।
औ, नोंथां थारैनो हागोन। औ नोंथां जोङो जेबा मागो फोरबोनि सायाव फोरमायनो सावरायनो नोंथां। जेरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला मागो-मागो दानाव जों बिब्दिनो फास्थआव जोङो जेनेबा बिब्दिनो भेला हमनो थाखाय नोंथां, खोनादों नोंथाङा? औ बिदि जोङो नारा एबा बिब्दिनो नारा एबा जोङो जाबोर जोनथ्र'फोरखौ नागिरनानै बुथुमनानै एबा जोङो बिब्दिनो
औ।
बिदिनो लाबोनाय जायो नोंथां
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
औ बेनिफ्राय जोङो नोंथां बिब्दिनो से हा-मागोनि से खालार खालि जोङो नोंथां भेलागुरखौ सावनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ सैथो।
बिब्दिनो जोङो दुगै लोबस्राङै बिब्दिनो-बिब्दिनो फुं-फुंनि थाम रिंगा एबा ब्रै रिंगासोआव जोङो सावनाय जायो नोंथां।
औ।
औ बिदिनो औ औ खाव सावनाय नुयो बिदिनो बिदिनो साननि सोराङा एसे फैयोब्ला नोंथां
औ औ खोनादों खोनादों।
औ बे समाव जोङो बिब्दिनो भेलागुरा दि खामखां खामनानै थागोनना नोंथां
औ औ
औ बि खामखां खामनानै थानायखौ जोङो बिब्दिनो बैनि औवा दाननानै जोङो होनाय बै खुन्थाखौ जोङो होनाय भेलागुर बानायनायाव
औ औ
बे खुन्थाखौ जोङो बिब्दिनो नालेंखर एबा गय - बिफाङाव होनानै दोनो नोंथां
औ औ नोंगौ नोनगौ नोंगौ।
बिदिनो जोङो बिदिनो फिथाइनि थाखाय जोङो फिथाइखौ जोङो बिदिनो फोथायनानै जोङो फिथाइखौ बर'फोरा बिदिनो फोथायनानै नोंथां
औ नोंगौ नोंगौ।
खामखोन्दा औवाखौ जोङो नारेंखल गुदि एबा नारेंखलाव हेलेंनानै दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ।
औ बिब्दिनो आरो दंबावो नोंथां बिब्दिनो जोङो दुगै-लोब स्राङै बिब्दिनो न'नि गय-गयफोरखौ खायो नोंथां जिगाबजों खानाय जायो नोंथां, औ। बिब्दिनो जोङो, जोङो बिब्दिनो मागो फोरबोनि बागै सावरायनो थाङोब्ला नोंथां बिब्दिनो जोङो फिथा-सावराय जोङो सावनानै जायो नोंथां।
औ नोंथाङा एसे ओ गुबुननि खाथि माबा दं नामा खाथि साखाथियाव दं नामा? एसे बेकग्राउनि मा जोंखौ एसे खोनागासिनो दङ एसे साइडआव थानानै रायलायबा सा बसिन जागौ नामा नोंथां?
औ नोंथां, थारैनो हागोन नोंथां।
औ एसे साइडआव थाथ'लाय नोंथां। अ दे बिदिनो सावराय फिननाय नोंथाङा मानै सायाव थांदोंमोन? मागो फोरबोनि सायावमोन ना? औ औ एसे फोरमायना होलाय
औ बिदिनो जोङो फिथा सावराय सावनानै जायो नोंथां ।
औ ।
औ बिब्दिनो जोङो मागोनि दिनाव बिदिनो जोङो गेदे बिब्दिनो जोङोे गे उन्दैफोराबो गेदेरफोरखौ मान बावनो नोंथां । औ बिदिनो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ मान बावो बिबदिनो जोङो फिथा सौराय रानलायनानै जायो आरोखि नोथां । औ नोंथां नोंथाङा आरो बे मागो फोरबोनि अनगायैबो बैसागु फोरबोनि बागै नोंथाङा आंनि सायाव माबाफोर फोरमायजानो लुगैबावगोन नामा नोंथाङा?
बिदिनो मागो फोरबोनि अनगायैबो बिदिनो मोनसे ओ टपिकनि सायाव एसे सावराय मिथिनो बावनो लुबैयो जाय नोंथांमोननि गामियाव जिहेथु बै लामा दान थेनाय बेनि सायाव आं एसेमोनथि नो लुबैदोंमोन नोंथां नोंथांङा एसे सुंथाबैब्लाबो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो हागोन । बिब्दिनो जोङो लामा दानथेनाय होनोब्ला नोंथां
औ ।
बिदिनो नोंथां जोङो जेथो मांखो खा जेथो मांखोनि लास्ट दानाव बिब्दिनो नोंथां बिब्दिनो जोब थि खालाराव जोङो लानाय जायो बे हाबाफारिखौ नोंथां औ जोङो बुंनो थाङोब्ला बे खौ जोङो जोङो बिदिनो थोगि बे बिदिनो जोङो बोराइ आफा बोराइ बाथौनि सायाव जोङो बिब्दिनो बावनाय जायो आरोखि नोंथां
औ ।
जेनेबा जोङो मोदाय दावउदायनि एसे बाहाय बिदिनो मोदायखौ एसे जानगाराव दोननो हागोन नामा? बिदि साननानै नोंथां बे खा-खामानिखौ जों मावनाय जायो आरोखि नोंथां ।
औ ।
जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला लामा दान्थेनायनि बागै नोंथां जोङो बिब्दिनो सानाव जोङो बिब्दिनो नांगौ बेसादफोरखौ बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां ।
औ नंगौ नंगौ ।
बैफोरखौ जों बुथुमनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला नोंथां बिदिनो जोङो गय फाथै बिदिनो धुब धुना गाजि प्र साद बिब्दिनो जोङो खान्थाल बिदिनो बुंनो थाङोब्ला आरो बुंनो थाङोब्ला बिदिनो थालिर बेदा नागिरो नोंथां बिदिनो मैखुन थाफानाय थालिर औ बेखौ नागिरो जों ङो बिदिनो खान्थालखौबो जों नागिरनो नोंथां थाइजौ नागिरनो नोंथां । औ बिदिनो जोङो बेखौ जाहाथे जों बावखांनायनि उनाव बेखौ खौ सानाव जोङो बावो नोंथां ।
औ नंगौ नंगौ नंगौ ।
जोङो बिदिनो हरनि एबा मोनाबिलिनि जोङो बिब्दिनो स्नि रिंगा एबा दाइन रिंगा एबा गु रिंगासोआव जोङो
औ ।
बिब्दिनो सा बिब्दिनो सा सानजा खोला बिदिनो जोङो बावनाय जायो आरोखि नोंथां । औ बिब्दिनो जोङो बाउ बावनाय जायो आरोखि बिब्दिनो जोङो जोंनि थिं बिदिनो मोदाइ दावदाया एसे बेनिखौ लुगैनानै जों बावउनाय जायो आरोखि मोदाय दावदायनि बागै जोङो एसे साननानै बावनाय जायो आरोखि बेखो बेखौ नोंथां औ नोंथां औ।
और नोंथाङा आंनि सायाव माबाफोर सोंनांगौ दं नामा नोंथां।
औ नोंथां थारैनो हागोन। नोंथांमोननि र' नोंथां आं नोंथांनियाव सोंनि नोंथां। नोंथांमोननियाव मा मा फोरबो फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो
औ नंगौ नोंथांमोननि गामि बायदिनो जोंनि गामियाव बे एखे रोखोमैनो फोरबोफोरखौ खुंनाय जायो जेरैहाय मागो फोरबो आरो बिदिनो बैसागो फोरबो आरो बिदिनो लामा दानथेनाय फोरबो आरो बिदिनो काथि फोरबो आरो बिदिनो मोनसेया दिवालि फोरबो बेखौ जोङो जोंनि गामियाव एसे खुंनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ थारैनो सैथो।
नोंथा दा मानि सायाव मिथिनो लुबैयो नोंथां
नोंथाङा एसे बि बिबदिनो आं बुंनायबायदिनो मागो फोरबोनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा आंजों नोंथाङा
औ हागोन नोंथां थारैनो नोंथांमोननि गामि बायदिनो जोंनि गामियावबो बिदिनो एखे रोखोमैनो मागो फोरबोखौबो फालिनाय जायो। जेरैहाय जोङो भेलागुरु गंसे बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो नांग्रिखौ नारा जों बेखौ हानानै लाग्रोनो नांगोन आरो हाखांनायनि उनाव जोङो बिजोंनो बेेलागुरखौ बानायो आरो जेरै जाय दिन खालि जों बेलागुरखौ बानायगोन बिदिनखालि जोङो एसे फुङाव जोङो बिदिनो फिथा देनो थाखाय जोङो माइ माइरंखौबो जोङो एसे सोमनानै लानाय जायो।
आरो सोमखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो मोनाबिलि सम जायोब्ला बिदिनो जोङो बेखौ फिथाखौ देनाय जायो दिंखि दिंखियाव
औ औ नोंथां औ औ औ नोंथां खोनादों थारैनो सैथो
औ जोंङो बिदिनो देखांनायनि उनाव जोङो जिहेतु जा फुंखालि जागोन अब्ला बै खालि जोङो मागोखौ जोङो बिदिनो फिथाखौ जानाय जायो एबा जोङो बिनि फुङावनो जोङो बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रांयै जोङो बे मा बे जिहेथु भेलागुर जों औवानि बानायनाय बेलागुरखौ जों बेखौ सावनाय
नोंथां औ औ औ औ नोंथां।
बेखौ जों सावखांनायनि सावखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो फिथाखौ जानाय जायो। सावनाय जायो सावनानै जानाय जायो आरो बिदिनो फुंनि समाव जोङो बिदिनो ओ जिहेथु ओ ओ जिथु गय बारि बागान बेफोराव जोङो एसे माबानाय ायो आरो नथ बिदिनो गय फिसाया जाहाथे मोजाङै मोजां औ मोजाङै मोजां मोजां फिथाइ जाथों बेखौ जोङो इसोरनाव आर'ज गाबनानै जोङो बेखौनो ओ गय दंफाङाव जोङो फिथाइखौ खानाय जायो माबाखौ सरि बे माइ जिगाबखौ आरो नंदां औ ओमफ्राय बिदिनो जोङो जिथु बे बेखालि जोङो अब्लाना जों गासैबो बिदिनो उन्दै गेदेर ज' ज' जालायनानै जों बे मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां थारैनो।
औ।
औ नोंथां
अ दे बिदिब
औ नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा एसे गुससुंथाबैबाबो नोंथां।
मानि सायाव?
नोंथां काथि फोरबोनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा बिदिनो गोलाव नङाब्लाबो एसे सुंद'यैब्लाबो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा आंनियाव।
औ थारैनो नोंथां ओ बिदिनो काथि फोरबो होनोब्ला थ' जोङो माइ आबादाव जिहेथु सावनाय जिहेतु खाथि गासा फोरबो। जों बेखौ बानायनाय जायो जों बेयाव बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो थालिरनि जिहेथु। फस्ला जों बेखौ लानाय जायो। आरो लाखांनायनि उनाव जों बेखौ गय जिथु औवानि दंफां जिथु मोनसे औ। औवा लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बे माइयाव जोङो सहैनाय जायो। बिनि उनाव जोङो बिदिनो माखासे फिथाइ सामथाय जिहेथु। बिदिनो मा होनोमोनलाय बेखौ गय जरा फाथै जरा आरो बिदिनो बुट एसे। ओ बिदिनो नारेंखल एसे बिदिनो ओ नारें खारजि बेफोरबायदिनो बायदि बायदिफोरखौ लानानै आलारि बाथिखौ सावनानै। बेखौ आफा इसोरनाव आर'ज गाबनाय जायो। आरो इसोरनाव आर'ज गाबखांनानै जोङो ओरैबायदि जाहाथे। जोंनि माइआ मोजाङै मोजां जाथों बेखौ जों इसोरनियाव आर'ज गाबो।
औ नोंथां बेनो आरो मोना बेनो आरोखि नोंथां न'। औ नोंथां जोंनियाथ' समा जाबाय नोंथां।
दोन्थ' जासिगोन नामा नोंथां।
सिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साफायखर थाबाय नोंथां नोंथांमोननि। ओनसोलाव जेरैहाय बिब्दिनो फोरबोफोरखौ फालियो बेखौ मोन थि होनायनि थाखाय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नंगौ थारैनो औ दे बिदिब्ला नोंथां औ। औ दे।
औ नोंथां।